हेलौ नोंथां?
औ नोंथां।
औ नोंथां खोनादों ना? औ, औ, औ मोजाङानो दं नोंथां। मोजाङानो।
औ बोथोरफ्रा माबायदि दिनै? मोजाङानो नों
औ बोथोरा बिदिनो नोंथां जोंनिया एसे दोमैलु दोमैलु दसेबा सान्दुं, दसेबा दोमैलु बिदिनो मोननै थाइपयै जागासिनो आरो दा।
औ जोंनाबो नै जोंनावबो बिदिनो। दोमैलुआनो। एसे गरमबो दोमैलु दैफोर जादोंना फोथाराव?
ओ दैफ्राऔ जादों नोंथांओ दाख्लै साननैसो एसे एनै अखा हानायजों एसे दिनैबो एसे दोमैनायजों दैफ्रालाय थिगानो दं दंनायालाय एसे एनैलाय।
औ औ। बेनोसै आरो बोथोराथ' माने नांगौ समाव दै मोना। नाङै नाङै समावसो माने गोबां। अखा हानानानै दै जसि
नोंगौ नोंगौ थिगानो नोंथां थिगखोनो।
बि दे होमबा जोङो एबार बर'फोरनि हाबानि सोमोन्दै एसे।
जागोन दे नोंथां जागोन। सावराय जागोन दे।
औ नोंथा एसे बुंख नामा होमबा
औ देलाय नोंथां बुंलाय
आं बुंग्रोनसै ना होमबा इसे
औ देलाय दे बुं दे नोंथां जागोन दे
ओ हाबा होनोब्लाथ' बियो संसारनि मोनसे ओ थिखा थिखानानै हरनाय बा दोन ओ ला थानाय दोनखानाय ओ मोनसे खान्थि जोंनि आ संसारनिनो थिग बेबायदिनो जोङो ओ स सासे हौवानि थाखाय सासे हिनजावनि गोनांथि जायो सासे हिनजावनि थाखाय औ सासे हौवानि गोनांथि जायो थिग बेबायदिनो गोरोबलायनायजों जोङो हाबा जायो हाबा जानानै जोङो बेबायदिनो संसार जायो ए बा गथ'फोर थाय ओ जोलै एरहो थाखाय जोङो ओ हाबाखौ माने जाथारनांगोन बा गावनि जोलैखौ फोलेरखौ गालांनो थाखाय बेबायदि आरो बेबायदिनो बे हाबानि गेजेरजों गौ ना ओ जोंनि हाब बर'नि हाबायाव माने मोन मोनद'ना मोनसनि रोखोमनि हाबा दङ आरो
औ नोंथां दे औ
बे हाबानि बेफोर हाबाफोरानो जाबाय माने गावजों गाव सोंलायनानै हाबा ओमफ्राय ओ दोंनखारलायनाय हाबा ओमफ्राय दंखा हाबनाय हाबा ओमफ्राय बोनानै लाखि लाखिनाइ हाबा
औ औ औ
गोरजिया थ थानाय हाबा बेफोरबायदि बि दङ आरो माने बेफोरनि नेमफोरा खा गुबै हाबा होनोब्लाथ' जोङो न'खरजों सोरबा औ हौवासा बा हाबा जानायनि सम जायोबा बिनि थाखाय जल जुलि नायागिरनानै बै जायाहानाव माने बेजों गोरोबनाय हिनजाव दं एबा सिख्ला दं बिसानाव थांनानै जोङो ओ थां नायनोथाखाय थाखाय
नोंंगौ नोंगै
मोनसे बाथ्रा भाव बाहायो जेरै बाथ्रा माने थोंजों बे बेखावनो हायैयाव जोङो बे थांनायनि जाहोन गोथोंजों बेखेवनो हायैयाव माने जों मोनसे बाथ्रा सामाव जों बेखेवग्रोयो आरो जेरै औ थुरि नुबा बाथि गारो
नोंगौ नोंगौ थिगानो नोंथां
बेबायदिनो ओमफ्राय बेखेवलायनानै सावरायलायनायनि गेजेरजों
औ औ
हाबा जानायखौ नुयो आरो खिन्थु गोदोनि गोदोनि बायदिब्ला गोदोनि नेमखान्थिया आलदामोन थिग बेबायदि गोदोनि नेम खानथिया बै हेनजाव लाना थांनानै फैनाय समाव न'नि उखु गंसे आसान थेबना गारबोयोमोन नो ओमफ्राय गारबोनानै जुदि सप्ता मोनसेनि गेजेराव जुदि बै हिनजाव लाहानि ओ न'खरा बै आसामखौ हौवालाहानो गथायफिनब्ला ओ हायो माने गोसो गैया हाबा जानो हरनो ओमफ्राय जुदि लाखियोब्ला सब्ताह मोनसेनि बारोब्लाथाय सानना लायोमोन आरो माने जुलिया जासिगोन गोरोबलायबाय होननानै बेबायदिनो हाबाया जानानै थाङो आरो नोंथाबो एसे बेनि बागै बुंनो हागोन नामा
ओ
हाबानि नोंसोंसा नों औ नों नोंथांमोनथिं नुनाय सोलिनाय बेखौ एसे फोरमायना होनो
औ नोंगौ थिखानो जोंनिखौबो नोंथाङा जा बुंदों बेफोरबो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय थिगानो नोंगौ नंनायालाय ओ जोंनियावबो बेफोरबायदिनो सोलिदों सोलिनायालाय बुंनो थांङोब्ला खोब नुनो मोननाय बायदि जोंना ओरै हाबा बुंनो थांब्ला ओ न'खर न'खर बैसो जाब्ला हौवासा हिनजावसा बैसो जाजायो अब्ला रायथिलायनायनि गेजेरजों बेफोरबायदिनो लाबोनाय बा माबा मोनसे बेफोरबायदिया सोलियो बिनि फाय बिदिनो जेब्ला हिनजावसाखौ हौवासाया लाबोयो अब्ला बेफोरबायदिनो हाबानि थाखाय ओ खबर थांनाय बेफोरबायदि जायो आरो जोंनियाव
नोंगौ
बिदिनो नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो गासैबो थिगानो जादों जानायालाय गोदोनिफ्रायनो बेफोरखौबो लाबोनाय दा बै बेफोरबायदि नेमखान्थिफ्राथ' दंखायोनोसै जोंना बर'फोरनियाव
मावो नोंगौ
बेनिफ्राय आरोथ' बेफोरबायदिनो जाखिनि हाबाया मावनांगौ बेफोरथ' हाबा जेथिया जायो अब्लाथ' मावलांखायो
नंगौ औ बायदिसिना खामानि ओंखारखायो उम हाबा होननाय लोगो लोगो जों हाबा माने हाबायानो आरो बायदिसिना अनेक जोबनो थांङा
औ गोग्गो ओम गोगोम औ गोगोम बिबान लानाय जाहैबाय हानि
नंगौ नंगौ हाखौ बानानै लानाय जायो
औ हाखौ बानायनानै लानाय औ
संसाराव
बेनि उनाव संसाराव होनाय औ
ओमफ्राय नों बिथाङा आं मोननैसो आरोबाव बै ओ हाबाफोरनि बागै एसे सुंद' सुंद' मिथिनायखौ बुंनोसै आं ओमफ्राय ओ दं खाफोहाबनाय होनबा माने जोङो मिथियो बे सोरबा जुदि सोरबा हौवाया हिनजावा जुदि हौवा थैजादोंब्ला बै हौवा थैजाखांनायनि उनाव माने बै हिन्जावा जुदि हाबा जाना हानाय बैसोआवनो जुदि दङब्ला बांद्राय बैसो बुरैयाखैब्ला बै ओ हिनजावनो थाखाय माने आलदा हौवाखौ बै हिनजावनि न'खराव थांनानै बै हौवासाया बेखौ हाबा खालामहैयो ओमफ्राय बै हौवास साया बै हिनजावनि न'आवनो थायो आरो बेखौनो जोङो दंखा हाबनाय हाबा
औ अब्ला औ औ
बुंलाय नोंथां
बेयाव आं सोंथि सोंनो हागोनना नों
औ सोंजायो
ओ जेब्ला हिन्जावसाया हौवा थैजायो अब्लाना
औ
औ अब्ला हौवासा गुबुन ओ हौवासा जेनेबा फिन बेखौ हाबा लाफिनोबा ओ हिन्जाव बै हिन्जावसा साया जायनि न'खराव थाहैदों बेनावनो हौवाया थानांगोन ना हौवासानि न'खराव लाबोनांगोन
नङा नोंथां औ बेयो माने जाय हिनजावनि न'आव थादोंमोन ओ हिनजावनि न'सो थाहैनांगोन माने बे हौवाया औ ओमफ्राय बै हौवानि जेसेबां खिनि बिनि धोन सम्फथि दंमोन बेखौ बे मोनसिगोन आरो बिनि बिसोरनि जासिगोन आरो औ
माने फिसाज्ला महरैबायदि थाहैनांसिगोन आरोना नोंथां औ
नि सिगांनि थाखानाय गथ'फोरखौबो फिसाफोरखौ बियो फालिनांसिगोन आरो माने औ बेबायदि ओमफ्राय आरो जोङो गोरजिया हाबनाय हाबा होमबा सोरबा न'खराव जुदि ओ फिसााज्ला गैयाबा फिसाजो फिसाजोफोरल'बा जोङो मा होनदो औ इयुनाव माने गावखौ गावनि बै हिनजावसानि बिमा बिफाया गावसोर गावसोरखौ नायनो थाखाय बा उनावहाय बोरायोब्ला जोथोननि थाखाय जोङो नांगौ जानायखाय जोङो बै फिसाजोनो माने सेंग्रा मोजां नायनानै जोङो लानानै फैयो हाबा होयो। न'आवनो गावनि न'आवनो बेबायदिनो बै हुवासाया बै हिनजावसानाव थाहैनायखोनो जोङो गोरजिया हाबा होननानै
औ उम उम
उम
लोगोसे आरो मोनसे आरो दोनखारलांनाय हाबा बेयो जाहैबाय औ सिरि सिरियै सेंग्रा सिख्लाजों मोजां मोनखोमालायबाय ओ नाथाय न'खर न'खराव हिन्जावसालाहा होआ बा हौवासालाहा लाबोआ थिग बेबायदिनो बिदि जायोब्ला सिरि सिरिबो हिनजावसा आरो हौवासा सानैबो ओ खारखुमा लांनानै जुलि लाहैयो। थिग बेखौनो जोङो दोन हाबा होननानै मिथिना मोनो आरो जोंनि समाजाव बेफोरबायदि हाबायाबो खान्थियाबो दङ। बर' समाजाव उम-उम ओमफ्राय आरो मोनसे गोदोनि दिनाव नुनो मोनोमोन जोङो ओ जेरै बोनानै लाबोनाय ओ बोनानै लाखिनाय जुदि सोरबा न'खराव जुदि आलासि फैदोंब्ला ओमफ्राय जुदि बै आलासि फैनाय ओ माने सिख्लाया आलासि जाफैदोंब्ला बे सेंग्रानि गामियाव ओमफ्राय बै सेंग्राया जुदि बै सि सिख्ला बै आलासि जाफैनाय सिख्लाखौ जुदि फसायदोंबा बिखौनो उम माने गोस बै सिख्लाया गोसो गैयाब्लाबो बेखौ बख्रब बोसि लाबोनानैबाबो बै सेंग्रानो होफैयो ओ होफैनानै हाबा होयो बेखौनो ओ जोङो आरो ओ बोनानै लाबोनाय होनबा बोना हाब ओ हाबा होननानै जोङो मिथि ना मोनो आरो
औ-औ
समाजाव गोबां रोखोमनि हाबाखौ जों नुनो मोनो
ओरैनोथ' नोंथां बै मोनसे जे हाथासुनि ना मा होननाय हाबा जायोना नोंथां
औ-औ नोंथां
बेखौहाय बोरै माबोरै खालामनाय जायो बेखौ फोरमायना
औ नोंथां आंनि मिथिनायखौ आं फो ओ फोरमायनि आं गोबां बांद्राय मिथियाबाबो हाथा-हाथा सु निया जोंना बै ओ जायफोरा बे दोनखारनाय हाबायावनो जायो।
औ
ओ दोनखारनाय हाबायाव जोङो लाबोखांनायनि उनाव जों सेंग्रा सिख्ला माने बयखौबो लिंनानै उम माबा ओ बोथिसे जाहोनानै हाबा होखांनायनि उनाव माने बोथिसे जाहोनाय खान्थि दङ आरो बेखौ जोङो ओ अनला ला ओंख्रि संनानै जोङो बे दंफांनि हाथायाव ओंखाम खुरनानै बे हौवा गोदान फार्स्ट गिबियाव माने हौवा आरो हौवा गोदान आरो बै हौवा गोदाननि लोगोनो जाहोग्रोयो आरो जाहोग्रोनानै बेबायदि बेनि उनाव गासैनिबो फैनाय मानसि फोरनो ओ जाहोनानै बे हासा थुनिखौ जोङो फोजोबो आरो। उम ओ आं आं औ नोंथां
औ आंनि मिथिनाय बायदिब्ला बे हाबा हाबा गिदिरावबो बबेबा बबेबा जायगायाव बे सोंनानै लाबोनाय हाबायावबो ओ माने उनथाराव जोबथारनायाव बे हाथा खुरो होननायखौ आं खोनानो मोनदों आरो।
ओ ओ औ औ।
मालाबा बिदिनो मबाइलफोराव नुनो मोनदों। ओम
औ अब्ला नोंथां जोंना समाबोथ' जाबाय दा नोंथां? औ नोंथांजों रायलायना खोब गोजोननाय मोनदों आङो माखासे मिथियैखौबो रायज्लायना
नंगौ नोंथां ओं आंबो गोजोननाय मोनबाय औ दे।